दा
खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
औ। नोंथाङा बर'नि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि बागैहाय एसे सावरायना होनो हागोन नामा नोंथां। सम दोङब्ला औ दे फोरमायना होदो बिदिब्ला एसे।
ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोबोर ओ बयजोंबो मोजां मोनजानाय जोबोर खहाबथावना गोथाव गो थौ ओंख्रिफोर दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
अ बिदिनो ओ बेफोरनि मादाव जोंना बे अनलाजों दाउ ओ सबायजों साम' आरो नारज दि अमा ओ नाफाम ओ लाथा एम्फौ जोङो एवनानै जानाय जों न' फिसिनानै जानाय बेफोरनो मख'जाथाव नङा होमबा नोंथां?
औ नांगौ नोंथां।
अ बिदिनो जोङो ओ बे ओंख्रिफोरल' नङा आरो ओ जोङो जोंनि बर'फोराहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रिफोर बो संनानै जाबावो जेरै खुमब्राजों दाउ आरो
बिदिनो जोगोनारफोरजोंबो दाउ बेदर एबा नाफोर संनानै जायो आरो ओ मैथाजों ना थाइगिरजों ना बायदि फोरखौबो जोंनि बर'फोरखौ गोबां जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ बिदिनो जोङो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गुबैयै जोंना बे अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' एबा सबायाइजों दाउ ओ आरो नारजिजों अमा बायदियानो मख'जाथाव आरो नाफाम बायदिफोरानो।
औ ‌।
औ बिदिनो जोङो ओ बे अनला खारैखौहाय जोङो
न अनला खारैखौहाय जों अनला मोखिबो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो ओ जोङो अनला मै खि होननानै बुङोब्ला जोङो बेयावहाय ओ थाइगिर एबा जोङो ओ जाय खिजाया जोङो गोखै ओ बेसाद होनानै जोङो संनानै औ अनलाजों संनायखौनो जोङो ओ अनला मोखि होननानै बुंनाय जायो बेयाव जोङो खारदै होनाय जाया बे अनला मोखियावहाय ओ बिदिनो जोङो बेयाव ना गोरान एबा ना गो थां बायदिफोरबो होनानै जोङो बिदि गोखै होनानै अनला मोखि संनानै जानाय खौबो जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो ओ अनला खारै होननानै बुङोब्ला जोङो बेयावहाय ओ दाउ बेदर एबा ना गोरान बायदि फोरबो होजायो आरो मुला गोरान बायदि होनानैबो जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बासिगिर बिबारबो होनानै ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो आलुफोरजोंबो जोङो बिदि खारदै होनानैहाय अनला खारै संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। औ अनला होननानै बुङोब्लाद नाथाय जोङो बे अनलाखौहाय मानिफ्राय बानायो होननानै मिथियोब्ला ओ जोङो अनलाखौहाय माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ।
ओ माइरंनिफ्राय बानायो जेरै जोङो माइरंखौ गिबियावनो जोङो बेखौ ओ रुइहोनो थाखाय बेखौ गुरै जानो थाखाय जोङो ओ दैयाव सोमग्रोनानै जोङो दोनग्रोनाय जायो बेनि उनावसो जोङो बियो गुरै जायोब्ला जोङो बेखौ ओ बोखांनानैहाय आरो दिंखियाव एबा उवाल गाहेन बायदिफोराव एबा आथिखालावथ' बे बिगियानारि जुगजों दिहुनजानाय बायदि जुन्थिफोर ओ देग्रा मेचिनफोर ओंखारबाय बेयावहाय जोङो देनानै ओ ला नायजायो बेनि उनावसो जोङो ओंख्रि ओ संनाय जायो बायदि रोखोमनि ना बेदर आरो मुला गोरान बायदि बेसादफोर होनानै जोङो अनला खारै एबा अनला मैखि संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ बिदिनो जोङो सबायजों साम' बायदिफोर संनोब्लाबो ओ जोङो साम'खौहाय ओ ना गुरनानै थाङोब्लाथाय जोङो साम' मोनबोयोब्ला बांसिनै जोङो सबायाइजों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बिदिनो जोङो सबायाइजों साम'आवबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे खहाबथावना ओंख्रि जोंनि बर'फोरजों बयजोंबो मोजां मोनजानाय बिदिनो जोङो सबायजों ओ सामरन आ जोङो सबायजों दाउ एबा ना गोरान बायदिफोरबो जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ औ खोनादों नोंथां।
औ ओ बिदिनो जों सबाय खौबो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरजों जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदि जिराद फोरजोंहाय संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोङो नारजिजों अमा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओ बर'फोरा जोबोर ओ गोथाव मोनखायो बे नार्जिजों अमाखौहाय आरो जोङो बे नारजिजों अमा आरो अनलाजों दाउ बायदि बे दोरोङारि ओंख्रिफोरखौहाय जों न'खर न'खर संनानै जानायल' नङा जोङो बेफोरखौ बायदि ओ जोंनि बर'फोरनि फोरबो खुंथाइफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो अनलाजों दाउ बायदि अनला खारै बायदि ओंख्रिखौहाय जोङो ओ बे हाबानि हाथासुनि बायदिफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंहा आगोन दानाव जोंहा माइरं गोरलैनि फुजा होयोब्ला जोङो बेयावबो
बे अनला खारै संनानै जानायखौ अनला खारैखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
औ बिदिनो जोङो ओ बायदि फोरबो फालिथायाइफोरावबो जोङो बाहायो। आरो नारजिजों अमाखौबो जोङो जोंहा ओ न'खराव सोरबाफोर रुंसारि जालाङोब्ला बिसोरनि दाहा हेगारनाय बायदि फोरबोआवहाय जोङो बे नारजि ओंख्रिखौहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
औ बिदिनो नारजिजों अमा ओ संनाय ओ सङो संनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो ओ नारजिखौ जोङो मोजाङै सायनानै सुनानै लाग्रोयो नङा होमबा औ बेनि उनाव जोङो ओ सुनानै लाखांनानै जोङो इखौ ओ दसे सम जोङो सोमना‌ जोंखांनायनि ओ उनाव जोङो बेखौहाय ओ दैजों जोङो रुनाय जायो एसे गोबावहालागै रुनाय जायो मानो होनोब्ला बे नारजि नि नारजि ओंख्रिनि सादाहाय बेनि थावनाया एसे गोखा जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोङो बे गोखा जानायखौहाय एसे जोङो
गोखाखौ एसे जों खारहोनो थाखाय बेखौ गिबियावनो जों रुग्रोनानै लायो बे रु खांनानै लानायनि उनाव जोङो इ बेखौ एसे मोजाङै जोङो सुबो सुनानै लाबावो बेनि उनावसो जोङो खारदै होनानैहाय बेखौ मोजां रहायना रहायनानै ओ लायो आरो फारसेथिं जोङो अ-अमा बेदरजों सङोब्ला दा जों अमा बेदरखौबो मोजाङै सुनानै ओ जोङो बेवहाय नांगौ बिबांनि थाव संख्रि बायदि मस्ला मस्लि आरि होनानै जोङो बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रो नाय जायो बेनि उनावसो जोङो बेखौ एवफ्रामनानै लाखांनायनि उनाव ओ जों जे बे नारजि ओंख्रिखौहाय खारदै होनानै रुनानै जोङो ओ लादोंमोन बे खारदै होनानै रुनानै लानाय नारजि ओंख्रिखौहाय जोङो बे अमा बेदर एवफ्रामनायाव ओ जयै होनानैहाय जोङो जयै संजाबनाय जायो नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ बिदिनो जोङो नांगौ बिबांनि संख्रि आरो मस्ला मस्लि आरिफोर होनानै जोङो बेखौहाय संनाय जायो आरो ओ जेब्ला जोङो बेयो ओ मोननोसै सम जायो अब्ला जोङो ओ संख्रिखौहाय नांदोंना नायाखै साखि नायनायाथ' जोंनि बर'फोरनि ओ ओंखाम ओंख्रि संनायाव ओ बाहाय जानाय मोनसे हुदाखा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो जोङो बे संख्रिया नाङाखैब्ला एसे होबावनानैहाय जोङो मोननोसै समाव बे हुदाखौ खालामनानैहाय जोङो ओ ओंख्रिखौ जोङो फोमोननाय जायो आरो औ
औ औ
नोंथाङाबो बेफोर दोरोङारि ओंख्रिफोरनि संनाय खावनायनि सोमोन्दै मिथिगौब्ला एसे फोरमायनानै होदो
औ बिदिनो सबाय आरो दाउजोंहाय बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन आरोना नोंथां
औ
औ गिब जोङो सबायजों दाउ सनोब्लाथाय गिबियावनो सबाइखौहाय हाथाय बा दखाननिफ्राय बायनानै लाबोनांग्रोगोन आरोना नोंथां
औ
औ बेखौ लाबोनानैहाय बेखौबो बेस बिदिनो दसे सोमना दोननांगौ बिनि बिगुरा बुनायनि थाखाय
औ
बिनि उनावहाय बेखौ एसे मोजाङै सुना लानानैहाय बेखौ बा दाउजों संगोनब्लाथाय बे दाउख खौबो जोङो बासिना लानानै अ बे दाउखौ जोङो एवफ्रामना लाग्रोनांगौ आरो गिबियावनो
औ नंगौ
औ संख्रि एसे हालदै एसे होनानै जोङो मोजाङै एवफरामना लानांगौ आरो
औ
बेनि उनावहाय बे दाउआ एसे मोन मोननो मोनहां मोनहां जायोब्ला बेखौ जोङो खांनानै दोननांगोन आरोना नोंथां
औ
बिनि उनावहाय जोङो सबायखौबो सुना लानाय बे सबायखौबो जोङो एसे थाव होनानै एवनानै लानांगौ
औ
बा खायफा हा थाव होआलासिनो बेखौ दैखौ होनानैहाय रहायना लाग्रोयो आरोना औ जोंनि जोंनि जाहाय बिदिनो थाव एसे होनानैहाय बेखौ एवना लानानैहाय बिदिनो एसे खोब हाबनानैहाय बेखौ बेयावहाय दै होनानै गोदौहोनाय जायो आरो
औ औ
औ बिदिनो दै होनानै गोदौओब्ला बेखौ जोङोथ' बे ओंख्रिखौ संनोब्लाथाय खारै नङा बा जाया नङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौ
ओमफ्राय खारैखौथ'नांखागोन औ बे खारैखौहाय जोङो नांगौ बिबांनि होना लानांगौ आरो बिदिनो गोदौओब्ला बिदिनो देना लाखानाय मस्ला मस्लिफोरखौबो होनांगौ आरो बेवहाय बिदिनो बे गोदौओब्लाथाय बेवहाय सागन सानांगौ सागन साब्ला एसे मोजांसिन गेब्लेयो आरो बेनि थाखाय जोंहा बर'फोरा बेखौहाय सागन होनना बुङो बेजोंहाय जोङो सानाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ बिदिनो बेखौ एसे गोदौब्ला मोनहां मोनहां जायोब्ला बिदिनो संख्रि बा खारै होनानैहाय मोजां नांदोंना नाङा बेखौहाय साखि नायनानैहाय बे दाउ बेदर बेदर एवखांना लानायखौ जोङो गोदौओब्ला होनांगौ आरो
औ औ
बिदिनो मोननो मोन मोजाङै गोदौ होबावनांगौ बे दाउखौबो एवगोरना लानाय दाउखौबो बिदिनो होनानैहाय गोदौहोनानै बिदिनो थोन याबा होना थोनदियाबा बिदिनो खासि दाया होननानै बुङो जोंनि जाहाय बेखौहाय बेखौ होनानैहाय फोमोननाय जायो आरोना नोंथां बे ओंख्रिखौहाय
औ
बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि सबायजोंथाव आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ जा जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां दिनैनि औ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नायसै आरोोना नोंथां
औ दे नोंथां
आावले